बि
हेलौ
औ खोनादों ना?
औ दासो खोनाबाय
आ आ आ
ओह खुलुमबाय
औ औ खुलुमबाय मा मा खालामदों?
ओरैनो बनदास सो ओंखाम जाखांनानै आं जिरायदों औ औ आंथ' दा हारसिं दं
ओमफ्राय
ओमफ्राय फांखा लानानै दंङ आंङो एसे जिरायदों आरो ना थान्दा लादों
जानायालाय उम जानायालाय मा मा ओंख्रि जाखो?
जानाया आंङो आ मा होनो दालि जादों
ओमफ्राय?
ओमफ्राय खान्थाल बेगरजों
औ
बेनिफ्राय बे मा होनना बुंङो उमह खारुं खान्दाय बिबारजों खांख्राइ
होनबाथ' गोथावथार
से लाब्रा बानायबाय
उम
जाबाय जाना जिरायनानै दसे रायज्लायनि होननानै सानबाय बेनिफ्राय बेयाव ओ नोंथांखौ एसे फ्रि दंबा होननानै मेसेज मोननायखाय
आंबो उम ओरैनो जाखांनानै जिरायनायखाय सोरबा माबा दं नामा ओरैनो थादों दं नामा होननानै ओरैनो माबा खालामहरदों आरो आं
आदसा थिगानो दंङ ओरैनो जोंहा मा बर'फोरा बेदि जियायटेक खालामनाय जाबावदों होनना बुंदों बेखौ मा मा जाबावदों?
बेखौथ' आंबो बारा मोजांङै मिथियादै ओरैनोथ' जानायाथ' नों एसे खौरां मोन्दों आरोना?
आं एसे खोनादोंमोन थेवबो मोनथिजोबाखिसै आंङो
आं मोनथिथ'वा ओरैनोथ' जानायाथ' माखासे जानायफोरखौ नों मिथिजोबखायो ना?
औ जादों माखासेथ' जाखांखाबाय आवगायनो ओमफ्राय दाखालि बावैसो गोदानो ओ मोनथाम मोनब्रैसो जादों होनना खो- खोनादोंमोन थ' मा मा जादों आं मोजांङै मिथिजोबा ओंखायनो नोंथांखौनो मोनथिगौ खोमा होननानै आं सोंहरदोंमोन आरो ना?
औ आंबो बेखौ खबर गैया माने आं सिगांनिखौ मिथिगौ आरो ओरैनो
ओमफ्राय नोंथांङा अबेनिमोन जाखो?
आंङोथ' ओरै माबानि चिरां जिल्लानि आंङो
ए
चिरां जिल्ला बै काजोलगाव बेरेंगाव होनो आरो ओमफ्राय नोंथाङा
औ आङो तामुलपुर
तामुलफुरनिना
औ तामुलपुर फ'लवारि
थिं दासान्दि बोथोरफ्रा माबायदि
दासान्दि बोथोराथ' अखा गैथ'आ
अखा गैथ'आ ना
दहाय एसे आवगायाव एसे थाइफ्रिदोंमोन आरो फ्रि फ्रि
औ ओरैनो ओरैनो गायनाय फुनायफ्रा माइ
उम आबाद मावो गायनाय फुनायाथ' बर्तमान जोंनिथिं सोलिगासिनो दङ मथा मथि स्निजिबा जौखोन्दोसो थांफ्रामबाय बेनिफ्राय आंहाथ' गायनाया गायजोब्बाय आङो
औ
माइब्रा दङ एसे बेखौबो ओइ एसे लासाव गायहैसिगोन
इसे‌ लासाव उम जोबथायाव गायहैसिगोन आरोना जोबनायाव उम जोंनि ओरैनोथ' माबानि थाथ'दों खोमा ना माखासे ना थाथ'वाखै
औ थाथ'दों ओमफ्राय दिनैनिफ्राय मावबाय आरोना औ दिनैनिफ्राय सोरबा-सोरबा आखाइ होबाय खदाल जावनो मोनामोन एसे जावहांबाय ओ मानो होनोब्ला मैयानो जोबदों नामा समा ओमफफ्राय दिनै फुजा-सुजा जादों फुजा जादोंब्लाबो एसे मावनो मोनगोनखौ मिथिनानै एसे आखाइ होलांबाय आरो मानसिफोरा
जोंनिथिं जोंनिथिंथ' जोंनिथिंबो जोबाखै गायबाय गायनाया बिदिनो थांबाय जोंनिथिंबो एसे ओमफ्राय दा एसे माबा थाथ'दों आरो ना
ओ नोंथाङा मावो नामा आबादफोर
थ' जोंनियाव बेनो माइ गायायो दैज्लां बाथाय माइ गायबाय माइआनोसै औ गायखांनाया जोंहा जोंहाथ' माइ गाया ओरैनो जोंहा माइ गाया आरो गायनाया ओंखाय
अ अ गायग्रा
गायग्राफ्रा ओरैनो जेनेबा जोंथिं गायनायफ्रा गायबाय ओरैनो बे माबानि द्रप ओरैनो थाथ'दों आरोखि ना नैबे आमथिसुवानि थाखाय ओम ओमफ्राय दा‌ जागाय जांफिनबाय गायनायालाय ओरैनो दैज्लां दैज्लांवथ' जेनेबा माइ गायबाय मेसेंफ्राव आबाद मावनायफ्रा नोंसिोरना मा मा मावो
दैज्लांआव जोंथिं ओरैनो मेइनलि जोंथिं माइखौनो गायो
औ ओमफ्राय ओमफ्राय दस्रा औ
मैगं-थाइगंआ औ दैज्लांनि दैज्लांनि मैगं-थाइगंआ बेखौ गायो आरो गायनाया ओमफ्राय खम बिबाङै गायो आरो मानो होनबा जोंनियाव बांद्राय एसे गोजौ-गोजौ हा गैबाङा एसे प्लेन साइसनि नालाय।
औ
समाननि थाखायनो आ- बेवहाय थारमाने दै इसे इसे थायो नालाय। ओंखायनो आबा-माइ आबादखौ मावनाय जायो।
औ बेफोरनो ओमफ्राय मेसेङावलाय मेसेङाव जेनेबा मेसेंनि आबादफोराव?
मेसेङाव मैगं थाइगंफोराथ' गोबां गायो।
गोबां गायोना बिदिनो बेसर गुसि बिदिनो सबायाइफोर फोगोन ना ब फोजोबो ना?
फैयो फैयो फैयो।
ओरैनो बे हाया ओरैनो माइ गायनाय जेनेबा दाथ' दैलाङाव माइ गायबाय नालाय? बे गायनायाव माइ गायखांनायनि उनावथ' माइ माबाखांनानै जेनेबा बोखांनायखांनायनि उनाव। बिदिनो मेसेंनि आबाद मावनाय?
मावो मावो।
गासिबो मावजोबखायो आरो ना हाया ओरैनो थाया आरो ना औ एसे एनै थाबाय जेनेबा। गाससिबो मावजोबनो हाया जेनेबा जेनेबा।
ओरैनो बेसर मावो बे समाव बेसरानो मेन जायो आरो जोंनिथिं बे माइ गायखांनायनि उन नावहाय बेसरखौ बांसिनै गायनाय जायो जोंनियाव फोजोबो गासैयावबो बे फोदलाजोबना दोनो ओ- बिनिफ्राय ओ मा होनना बुङो बेखौ बख्लाना मा होनो? बेफोरखौ होयो मटर होयो। बेफोरखौ होयो मा होनोबा बख्ला होनोना मा होनोबा?
हा?
बेखौ मा होनोथाय बख्ला? ना मा होनोमोन? बख्ला होननाय मोनसे दङमोनलै फिसा फिसा एसे
फिसा फिसा मा माबायदि माबायदि दाब्लाहां दाब्लाहां ना?
माबायाव नारायाव मानलायो आरो ना?
नारायाव मान
औ नाराथिलियाव होयो बेखौ। गरसि बादि आरो बे एसे एसेल' माललाय गरसियाथ' बे गोजौ गोजौ गिदिर गिदिर मान लाग्रासो इसे इसे गाय गाय मथा मथ थि एक दुइ फुट गोजौ मानलायो आरो बियो।
बियो ना ओमफ्राय माबा मा होनला फिथा- फिथाइ थायोना?
थायो थायो मार मार फिथाइ थायो खाख' हाया मार बेला फिथाइ थायो।
मालाय बे माबादि?
बैदि जोङो जानायाव बे दालि बायदि नुवा होमबा दखानाव?
औ औ ए माबासो जागोन मटर मटर।
मथर नङा आरो बेलेग बेयो। मटराथ' मटरखा आरो मोनसे दंबावो बेबायदिनो। बख्ला होनना बुङो जोंथिं। बेबायदिनो आरो गोमो गोमो। बेबायदिनो गोमो गोमो ओइ जि दालि बायदि फानो ना दखानाव बस्थायाव।
औ औ
बेफोर आरोना बेखौ। बांसिन मानसिफोरा खारजि माबा माबि ओंख्रि जायो।
औ खारदै खारदैजों जायो आरो ना
खारदैजों बांसिन जायो थावजोंबो जायो जानाया खारदै बांसिन जायो बेखौ
होमबालाय सबाइखौथ' सबायाथ' आलदा
सबाया आलादाखा
जायखिनजाया आं जोंनिथिं दस्रा होनो खोमा बेखौ आमफाय नुबानो आं मिनथिगोन मोनथिगोन आरो ना गुबुन होनो
साहा मोनथिगोनदे उनावहाय
उनावहाय मोनथिसिगोन जायखिनजाया ओमफायो दासान्दि बबावबाफोर बेरायनो जेनेबा जायगाफोर नायनो बबाफोर थांखि लादों नामा
बेरायनायथ' बिदि थांखि दा गैथ'वा दैज्लां सम नालाय दा दैज्लां समनि आबादा मानसिफ्रा गायखांजोबबा लोगोफ आ एसे फ्रि जायोब्लालाय एसे ओंखारलांसिगोन बोजोंबा बोजोंबा एसे बेरायनो दा आरो दैज्लांबो औ बेरायनो थांनायावबो दै बारा जायोना बबबा बबावबा ओंखायनोसे ए मोजां नाङा आरो गोसोखौ दै बुरजायाव बेरायनो
जेंनायाबो जाखायो दानो थोरा मोजां दानो गाज्रि जायोना सानो दुंनाय दानो अखा हानाय
बोथोरा मोजां नङा ओंखायनो अखा लांथ'वाखै
ओरैनो आं मोननैसो कुइसन सोंसै नोंथांनाव
औ
उम नोंथाङा ओरैनो जेनेबा ओरैनो थानायफ्राव जेनेबा मा खालामनानै थानो मोजां मोनो जेनेबा बिदिनो खामानि मावनाय गेलेनाय जेनेबा फरायनाय बिदिनो एनि जायखिन जाया आरोखि ना माखौ मोजांसिन मोननो सोंबाय आं बेखौ नों ओरैन ओरैनो थानायाव आरो मा खालामनानै मोजां मोनो
औ ओरैनो थानो माख खालामना मोजां मोनो माने आङो ओरैनो गान खनलाबायो आरो
गान खनो ना
औ ओरैनो जिरायनायफोराव औ जिरायनाय समाव एसे एसे एनै गान खनो बा गुबुननि गानफोरखौ खोनासङो
औ औ दे औ औ ओरैनो ओमफ्राय जानायफ्रा नोंनि साबसिन जेनेबा ओंख्रिया मा नोंना जेनेबा नोंथांना
साबसिन औ साबसिन होनना बुङोब्लाथ' आरो बर'नि ओंख्रि हिसाब अनलाखौनो मोजां मोनो
अनलाखौनो आंबोथ' अनलाखौनो मोजां मोनो साबसिन अनला अनला ओंख्रि अनला मेवाइ अनला दाउ बिदि होनबाथाय आंनिसै आरोखि ना
अह बेनो आरो आंनियाबो बे जुदि औवा मेवा होदोंबाथे ज मोजां जाबाय आरोना ला ओंख्रिया
बोद मोजां मोनो आंङो
खौनो मोजांमोन
आंबो बेखौनो मोजां मोनो बे आरो
खारेन थांदोंमोनलै गरम जादों फांखा लागायदों आं दासो
आंबो उम आंबो होदों गरम बोथोरा डायरेक्ट माबास माबा जाबायना खेबसेनो गरम फैनाय जाबायना अखा हानानै सान्दुं दुंनाय जाबायना थोरा एसे माबा जादों खेबसेनो गरम नांदों ।
उम गरम नांदों बोथोरा गरम बोथोर नालाय बे जोमै खोबनाया एसे खारना होबाय नालाय दा गरमा बांदो आरो ना जुमि खोबनो थाबाय थायोब्लालाय एसे थान्दा जायोमोन ।
औ औ ओरैनोथ अखाखौ नांखागौ जों माइ गायनाय गायग्राफोरनि थाखाय अखाखौ नांगौ सोरबा सोरबा अखाजोंनो माइ गायोना बोथोरजों नायनानै‌ माइ
जाय जायनि फोथार खाथि खाथियाव जाम्फैफोर गैया
औ । बिथांमोननोथ नांगौ उम गोनां सिन जाथारबाय आरो । बिसिनि थाखाय ना जायफोरना दंग दं जाम्फै दं औ जायफोरा दंग दं जाम फै दं बिसोरथ जावना लांनो हाबाय दा दस्राफ्रा बिदि गैयिफ्रा माने नांथारगौ आरो फिसिनि थाखाय ना बिराद जेंना जायो ।
उम
ओरैनो नोंथाङा मा माबाफोर जेनेबा खामानि मावो नामा?
खामानिथ बे जेबो मावा आङो बिदिनो बे आबाद मावनाय जायो आंहा
आबाद मावनाय एमफ्राय समाजनि एसे एनै गा खामानि मावो जेनेबा औ समाजनि मेइनलि आं समाजनि खामानि मावनानै मोजां मोनो नि माबाफोरा समाजजों थानानै मोजां ।
होमबा नोंथां नै स समाबो जाबाय दोन्थनसै नामा नोंथां? औ दे दे